हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां ओ दा ओरैनो जों मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
ओ नोंथां जे जों माखासे फोरबो बा जोंनि माखासे फोरबोफोर बिनि सायाव सावराय सानदोंमोन आरो नोंथा सावराय जागोनना नोंथां?
फोरबो जागोन नोंथां जेनबा नोंथाङा बैसागुखौ फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनि जायगायाव बैसागुखौ माबोरै खुङो बेनि सायाव नोंथांनो फोरमायनोसै। नोंथाङाबो आंनो माबा मोनसे बेफोरनि सायाव फोरमायथिदो।
औ जागोन नोंथां दे दे ओमबा नोंथांनो फोरमायग्रोदो।
औ नोंथां। ओ जोंहाथ' बैसागो बुङोब्ला बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि गाहाय फोरबो आरोना नोंथां। जाय फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि एंगार हायै मोनसे बाहागो। बे गैयाबनो जोंहा बर'फोरा माबा मोनसे गैया गैया सानो। बा सानो आरोना नोंथां जोंहा बैसागुआ माब्ला जायो होनोब्ला जोंहा बैसागुआ जेब्ला सैथ्र' दाना जोबनाय लोगो लोगो साननिफ्रायनो जोंहा बैसागो जागायनाय जायो। बैसागोखौ जोङो जोंहा बर'फोराबो जोंनि जायगायाव स्नि दान स्नि सानसिमहाय जोंहा खुंनाय जायो आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागोआ बुंनो थाङोबा एफ्रिल दाननि गेजेर समनिफ्राय जोंहा जानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंहा बैसागु समावहाय मा खालामो होनोबा बैसागुनि गिबि सानाव जोङो ओ मोसौ थुखैनाय जायो जै मोसौ थुखैनायाव जोंहा नांगौ जानाय जेरैहाय लाव फान फान्थाव हालदि दिगिलिथि बांग्रि खब रायदों बिलाइ बेफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय बे खांनानैनो जोंहा बेफोरखौ माला सुयो। माला सुनानै जोंहा मोसौनो मा खालामो जोंनि ओ जे अरदाबाव संनाय थौ साराया जोङो गोसोम हांगार जाना थायो। बेखौ हल'नानै जों थाव गुबैजों मिलायना लानानै बेखौहाय ओ जे उम थोबफा थोबफि जोंहा बेखौ माबा फोननाय जायो आरोना। फोथथा फोनाय जायो। बिदि फोथा फोनखांनायनि उनाव जोङो गं आसुगुरफोराव थाव फुनन्ना होनानै मोसौखौ खौहाय जोङो दैमायाव थुखैनो लांनाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय थुखैलांखांनाय समावहाय जोंहा मा खालामनांगौ जाहैबाय। बेदिगिलिटि बायदिसिनाजों जोंहा मोसौखौ बुनानै लांनांगौ गुबुन लावथिफोरजों बुनानै लांनो नाङा। आरो जेब्ला गुबुन साननिफोर बेबायदि गैला हाय। गोबारै बुनो नाङा आरो नोंथां बुज्राव बुज्राव लांनांगौ। थिग बेबायदिनो दैसा बा दैमा सहैयो अब्ला जोंहा बेखौ मेथाइ रोजाब रोजाब जे लाव आरो फान्थाव हानानै लानाय खौ बेखौ जोङो मा सारै सारैहाय जोङो मोसौफोरखौ ओ थुखैनाय जायो आरो मेथाइ रोजाबनाय जायो। जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ। जाय खुगा मेथाइखौ बुंनो थाङोब्ला लाव जा फान्थाव जा होननानै जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ दं। बे खुगा मेथाइखौ जोंहा रोजाब रोजाबै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो मोसौ थुखैनायाव जोंहा जे माला सुनानै लानाय बे माला सुनानै लानायखौ जोंहा गुबुनफोरजों सोलायलायनाय जायो। बिदिनो सोलायखांनायनि उनाव आरो जोंहा मा ओ मा दिरुं जे सिगाङाव जोंहा मोसौखौ खाग्रा मोनसे दिरुं थायो बे दिरुंखौ जोङो ओ दैमायावहाय थुनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा बैसानखालि जोंहा मोसौखौ खानाय जाया उदां फोथाराव जोंहा एंगारनानै होनाय जायो आरोना नोंथां उदाङैहाय। थिग बेबायदिनो जोंहा बे दिनखालिनो जोंनि गामियावहाय ओ बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै माखासे खेला दुलाफोरखौ खुंनाय जायो। बे खेला दुलाफोराव जोंहा माखासे जोंनि दोरोङारि गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै थालिर गाखोनाय दिरुं बोनाय दावला सौज्लायनाय। हांसो हमनाय थामा बुनाय थिग बेबायदिनो जोंहा ओ खमलायनाय गिला गेलेनाय बेफोरखौ जोंहा नुनो मोनो आरो नोंथां जायखि खेला दुलाफोरखौ जोङो जों लोगोसे दासिमबो लांफागासिनो दं जोंहा बेजों लोगोसे मा खारनाय बारनाय आरो जोलुर गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बेफोरखौ जोंहा होनाय जायो बा गेलेहोनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा गिबि सान जे बैसागुनि से थारिख खालि जोंहा न'खरनि गेदेरफोरखौ खुलुमनाय मान बावनाय आलासि दुमसिफोरखौ खुलुमनाय आरो न'आवहाय फुजा होनाय बाथौ थानसालियाव फुजा होनाय बेफोरखौ जोङो खालामनाय जायो आरो जोंहा बै सागोनि नै नै दिनखालि जाय थारिखखालि जोङो मा खालामो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो खौसे ज' जानानै जोंनि माखासे आंगो हारिमुनि दामग्रा देग्रा जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा हारमुनियाम गंगोना थरखा बेफोरखौ लानानै जोंहा मा मोसानाय जायो आरोना नोंथां मोसानायाव जोंहा जोंनि आंगोआ आंगो गाननाय जोमनाय गामसा दख'ना फालि आरनाइ गस्ला आरनाइ बेफोरबायाददि लानानै जोंहा मोसानाय जायो आरो जोंहा बैसागुआव माखासे जामुं खाजा फोरबो जानाय जायो आरोना नोंथां आरो जोंहा बैसागोआव जोङो जौ बिदैखौ लोंनाय जायो बिदिनो जोंहा जामुं खाजाखौ बुङोबा जोंहा सेजौ सेथा मैगं थाइगं खांनानै जोंहा जानाय जायो बे सिजौ सिथा मैगं खांनायखौ जोंहा मा होननानै जायो जे जोंहा जेबो बाराम बेराम आजार जायाबा फैया आरो बेमार आजारनिफ्राय बारगयो बेखौ जोहा फोथायनानै बे सेजौ सेथा गोखा गोखै मैगंखौ मिथिंगानिफ्राय खांनानै बुथुमनानै जानाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै गामियाव फानसन खुं नाय जायो बे फानसनखौ साननैनि हाबाफारि जे खुङो बेहाय बायदि रोखोमनि बादायलायनायफोर खौ जोङो होनाय जायो जेरैहाय ओ दोरोङारि गान्नाय जोमनाय मोसानाय बायदिसिनानि जोङो दामनाय देनायनि बादायलायनायफोरखौ होनाय जायो बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना जेरैहाय खन्थाइ आवरायनाय बा ओ जेनेबा सोंगाब सोंनाय बादायलायनाय बाथ्रा दानथेनाय बादायलायनाय हरखाब बिबुंथि बादायनाय बेफोरखौ जोंहा बादायलायनाय होनाय जायो आरोना नोंथां थिगबायदिनो जोंहा बैसागोखौ खौ बिदाय महरै जोंहा गाजा गोमजायै गामियाव फानसं खुंनानै सानैनैनि हाबाफारिसिम बिदाय होनाय जायो थिग बेबायदिनो नोंथाङा जोंनि बर' माबा मोनसे दोरोङारि फोरबो बा दोरोङारि माखासे हाबा हुखानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां दा नोंथां आंनो मोजाङैनो फोरोंबाय जेनेबा जोंनि बर'नि मोनसे मुंदांखा फोरबो बैसागु बेखौ माबोरै बानायो औ फालियो दा जोंनि गेजेराव बिदिनो माखासे जोंनि आबादजों दाथ आबाद मावनाय बथ आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो बायदियनो दं आरो जेनेबा जों बेखौ बारा गिदिर फोरबो नङाबाबो जों बेखौ सानसेनि थाखाय फालियो जायखौ जोङो उम जांख्रा जानाय बुङो दा नांगोल जांख्रा दा बियो ओ जोंनि बर'नि गायनाय फुनायजों जोबोद सोमोन्दो गोनां मोनसे जोंनि बर'नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे फिसा फोरबो दा जांख्राखौ जों माबोरै बानायो होमबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदोहाय मामोन जेनबा गोबां सुबुंफ्रानो गोबां माहाजोनमोन ओ जायनि न'आव ओ बिदिनो सेजौ गाहाम बिगा हा थायोमोन आरो दा बे हाखौ जेनबा माहाजोनफ्राथ मावा दा बेवहाय उम ओ बे मोनसे न'खरावनो जोंना मा जायोमोन जेनबा साब्रै साब्रै रुवाथि साब्रै दाहोना ओ बिदि थाखायोमोन आरो दा बिसोरो मा खालामो बै माइखौ दैज्लाङाव माइ बेखौ गायनो थाखाय बे हायाव जेन'बा जोंनो दान मोननै दान मोनथामनि गोनांथि जायोमोन आरो मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनावथ' जोंना मा होनो मोसौजोंसो हालौवो नांगोल जोंसो हालौवो बे समाव जोंहा ट्रेक्ट'र गैया दा जोङो नुहुरखायो आरो जेनेबा जोङो एथ'ग्रा बुरजा हाखौ जोङो नांगोलजों हालेवनानै गायजोब नांगौवाव जों बेसिबां जोंनाव बोलो नांगोन जों बेसिबां दुखु दाहा सैनांगोन जों बेखौ नुहुरखायोमोन आरो दा बिदिनो दाहोना रुवाथि फोरा माइखौ गायै गायै गायजोबनानै जे जेब्ला माइखौ हाहां जायो बै माइखौ हाहां जानाय समाव बिसोरो जेनेबा दब्लायनैसो हायाव मा खालामो बै नांगोल जांख्राखौ फालिनो बिसोरो थियारि खालामो आरो जोङो नांगाल जाग्राखौ माबोरै फालियो होनबा जेन'बा जों माइखौ खौ जेनेबा जों दाय दाहाय बेलासियाव जोङो हागोन थेवब्लाबो जों बेखौ दायो हाखानाय नङा जोङो दब्लायनैसो दोननानै जों बेखौ अखानायै मा खालामगोन नांगोल जांख्रानि थाखाय जों बेखौ दोनगोन आरो दा बेवहाय दाहोना रुवाथिफोरा रंजा खुसि माइखौ अखानायै गायनो थांगोन बिसोरो दुब्लियाव एकदमबारे रंजा नायखौ गायगोन बिसोरो दाहोना रुवाथि हाब्रु सारलायगोन दैयाव नाख्लायलायगोन दैजों सारलाय लायगोन सोरबा सोरखौबा एदावलायगोन सोरबा सोरखौबा जरायलायगोन दा बेबायदिनो बिसोरो रंजा खुसि एखदमबारे हाब्रु हाब्रु दैजों थिंख्लाब जानानै बिसोरो माइखौ गायै गायै रंजा खुसियै फोजोबबोगोन आरो दा बिदिनो बिसोरो गावसोर नि ओ फैसिननाय समाव हाब्रु हाब्रुवाव गेलेनाय नांनाय बिसोरो बेयाव एकदमबारे रंजागोन गावसिनि दान मोननै मोनथाम माइ गायनानै मेंनाय बेखौ बिसोरो बे दान्दिसे समावनो बिथांमोना बावगारजोबनो नाजायो आरो दा बिदिनो बिसोरो एकदबारे रंजा खुसि माइफोरखौ गायनानै फोजोबनानै गावसिनि मेंनायफोरखौ बावगार होनानै बिसोरो न' फारसे फैनाय समाव दैमा जिङावबा बबबा जाम्फै दंग'आव गोदोनि दिनावथ' दंग'फोरा साफा साखोन-सिखोन जायोमोन आथिखालनि बायदि एखदमबारे बिदि मैला जाबोर जाथा लेखा रोंनानैबाबो जेन'बा बुजिनानै बुजियबायदि गारसोमला जोबनाय बिदि नङामोन गोदोनि दिनाव एकदमबारे जाम्फैफोरा साफा जायोमोन दुगैजालायोमोन दा बिदिनो बिसोरो मा खालामगोन दैमा बे दंग'फ्राव बिसोर माबाबोयो आरो गावसिनि मोदोमाव नांनाय हाब्रुफोरखौ एसेबाबो हुगारबोनानै फैयो दा न'आव फैनानै बिस सोरो जोंहा जोंहा जानाय लोंनायबो खालामो न'आव जेन'बा जोङो जांख्रियाव जों बांसिनै हांसोजों खुमब्रा जायो दा बिदिनो बिसोरो ओंखाम ओंख्रि संगोन बे बेदर आखाय जागोन जौ लोंगोन रंजागोन मिनि खुसि बिसोरो गावसिनि बे दान मोननै मोनथाम माइ गायनानै मेंनाय मेगन मोदै बेफोरखौ बिसोरो गावसिनि देहानि सानाय सुनायखौ बे जानाय लोंनाय बे रंजानायनि गेजेरजोंनो बिसोर मा खालामो बावगारजोबो आरो दा बियो गोदोनि दिननिफ्रायनो दासिमबो सोलिगासिनो दा नांगोल जांख्राया गोदो एकदमबारे गाजा गोमजायै जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मोसौ जों हालेवनायखौ नुनो मोनला आरो जोंनि गेजेराव एस्थ'ग्राब हा बुरजा बुरजा गोनां मानसिबो गैखाला मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव समाबो बयनि आरो बोथोरनि आंखा बोथोरनि गोरोबै जेन'बा जोङो नांगौ समाव दै मोनै नांगौ समाव अखा मोनै दा बेफोरनि थाखाय जोंनाव आथिखालाव बांसि बांद्राय बिदि बाजि सेजौ बिगा गाहाम माइ गायनांगौआ खस्थ'सै आरो आरो आथिखालाव जेनेबा नों खामला होनोबाबो नोङो नोंनाव नोङो माइखौनो एकदमबारे समान समान जेन'बा नोङो मा बेसां गारदों बिसेल' मोनफिनगोन होननाय बायदि जाखाबाय आरो दा बेनिखायनो आथिखालाव बांद्राय बुरजा माइखौ गायखाला थेवब्लाबो बे जोंनि बर'नि गोदोनि बे जांख्रा जानाय फोरबो जों बेखौ दासिमबो फालियो दा जोंहा जाय एसे माइ गायो जोंहा एसेयावनो जोंहा माइ जांख्रा जों बेखौ फालियो दा बेनो जेन'बा जोङो एसे एनै गायबाबो जोंहा जोंनि देहायाव मेंनायफोर फैयो बे मेंनायफोरखौ खारहोनो थाखायनो जोङो एसे एनै गायब्लाबो जोङो जांख्राफोरखौ फालियो आरो दा बिदिनो नोंथां जोंहा बेबो जोंनि बर'नि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय फिसा फोरबो जायखौ जोङो एंगारनो हाया दा नोंथाङाबो आंनो मोजां फोरमायबाय आंबो नोंथांनो फोरमायबाय समावबो जाबायना नोंथां
औ जाबाय नोंथां अब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा
दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय दे गोजोन्थों